हेलौ मा खालामदों
आ दङ ओरैनो नै
ओरैनो दङ ना
औ ओरैनो दंथ'यो
नै आंबो नखरसेयाव ओमफ्राय नै दा
अ अ उम
मोजांङानो ना
हो
ओ औ
ए ख
औ खबरा मोजाङानो आंनिया दासान्दि मोजाङानो दंथ'यो
औ जाबायमोन जानायालाय फुंनि
फुंनि जाबायना
ए ब्रेकफास्टफोरबो जानाय
औ औ ओ जोंनाबो बिदिनो फुङाव फुंनि साहा लोंनाय जायो आरो ओमफ्राय सा लों खांनानै आंबो ओंखाम जाखांबाय
औ औ उम
ओंखाम जाखानानै दा न'आवनो दंथ'यो नै ओरैनो
उम उम ओंखामफोर जाबासो एसे फ्राद मोनो ने खामानिफोर मावनो मानो
एसे एनै बाहेरायाव ओंखारनाय मानाय जायोना बेखायनो ओंखामफोर जायाबाथाय जाया माने
ए
ओम एखमबा खामानि मावहैनाय मानाय जायो नालाय
बेबो नंगौ
उ ओम ओरैनो दा दासानदि मा खालामगासिनो
आंथ' बा बिदि खामानि जेबो स्पेसियेल गैया ओरैनोसो न'आवनो दंथ'यो ए न' न' थायो जेबो खामानिफ्रानो गैथारा मावनाय जाथारा न'फोरनि खा खामानि ओंखारबा मावो मावनाया ओमफ्राय बिदिनो जेबो मा होनो खामायनायनि माबा गैथ' आरो
औ औ
बिदि खामाय खामायनायनि लामा गैथ' ओ
बायजोयावबो बेरायनायनि जेबो थांखिफोर गैथ'वाना दाबो थिरांथाफोर गैथ'वाना
ओ थां नागिरदोंमोन दाख्लैफोर लोगोफोर रायज्लायदोंमोन एरै लसरलफारा थिं इसे बेरायहैनो नामा होननानै नि
अ ओ
जादोंमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो सोरबा सोरबा सोलाबा सोरबा सो माया ओमफफ्राय थाथ'फिननाय जाफिन- फिनबाय आरो
दा होमबा थांथ'नाय जाथ'वासै ना बिदिबा जिखुनु एसे उनावथ' थांनाय जागोन ना ने ओम
रायलायनानै थां थांफिननाय जागोन
औ
आ
जोंनाबो लोगोफोर थांनो लिंदोंमोन माने थांनो होनदोंमोन आरो ओमफ्राय दा टाइमा मिलाय लायाखैना ओंखायनो गैया थांनाय जायाखै ओरैनोथ' दाखालै खनसे थांखांबाय बे बोसोराव दाखालै खनसे थांनाय थांबाय आरो
अ
बेले खनसे थांबावनो होदों आरो माने लोगो माखासे थाङाखै नालाय थांनो लोगो लादोंमोन आरो ओमफ्राय गैया थांनाय जाथ'वाखै
अ उम
मालाबा एसे उनाव थांनाय जागोन ना मागोन
अ दा गरम बोथोर ना एसे बेरायलाबायोबा मोजां जायो आरो ना
औ माने दाथ' सरलपारायाव मानि थानदा नालाय जायगाया बियो दुगैनानै दुगैनो
ओ उम उम जायगाबो नुहैबाय ओरै ओ एसे ओ मा होनगोन एसे रंजानोबो हाबाय
एसे रंजानोबो हाब बाय आरो गुसु गुसु दुगैना फैनो हाबायना गोसोआबो एसे गोजोननाय मोनो बिदिबा
नंगौ
ओरैनो दासान्दिथ' बिराद मानसि फैयोना बे जायगा
बाप बिराद मानसि जानाय नुयो मा आं थांफेराखै थांनाया ओमफ्राय नों थांखांबाय खोमा
थांनायाथ' ओ थांखांबाय आङो बे बोसोराव बे बोसोराव खनसे थांखांबाय ओमफ्राय सिगांफोरावबो थांहांबाय आरो थांनाया ओमफ्राय बे बोसोराव खनसेल' जादों आरो।
बैसो थानाय जाखो नोंङो?
ओरै नोथ' सिगांङाव खनसेल' सेथि खेबनि थाखायल थांदों आरोना ओमफ्राय देग्लाय बे बोसोराव खेबसे ओरैनो खेबनैल' जादों आंबो जानाया ओमफ्राय एबा थांबावनाय जायोबासो खेबनै जागोन ओ खेबथाम जागोन आरो आरो बेनि उनाव थांबावनाय जायो। थांनायाथ' जिखुनु खनसेया थांबावनाय जाबावगोन एबार थांबावनाय जायोबा थामथि खेब जासिगोन आरो ओरैनो जोंनिफ्रायथ' नैबेजों बारस'ग्रा दं नालाय हादानजों बेजों हादाजों बारसयोबा बेसेबां गोजान जागोनथाय आंथ' थां फेराखै नालाय बेजों बेजों बिसमुरिजों थांङोब्ला बाजि किल'मिटार जायो आरो माने सौहैसान्दि जोंनिफ्राय
अ ओम
एसे बारा जायो जोंनि गामिनिफ्राय आरो ओमफ्राय थांनाय फैलाय बिदिनो जौसेनि एसे बारा जायो आरोना जौसे सेजौ जि किल'मिटारसो जागोन आरो थांनाय फैनाय
उम उम जोंनिया गोजा जायोलै दाख्लै माबादोंमोन आंङो। मा होनो गुगोल मेबाव नायनाय ओमफ्राय गोगोम नुखादों आंङो
गोगोम नुदोंना
नैजौ किल'मिटार जायो खोमा थांलाय फैलाय
नैजौ किल'मिटार ना?
ओ न'सिम न'निफ्राय ओ
बिदिनो माथो नैजों जायोबाथ' बिदिबा माबायावनो फैगासेयावनो थाम घन्टासोनि लामाना
ओ माबा ओ नै नै घन्टा बाजिसे मिनिट देखायखादोंमोन बेयाव
आरो ओम दाथ' बिदिबा आरो मेपाव बिदि बिदि देखायदोंबाथ' आरो बे माबायाव लामाया थ'दा दा एसे मोजां जाबाय सिगांथ' बिराद गारजिमोन थेवबाबो बारा खरस बेयाव थ'बिसमुरिनिफ्राय माने माने बाव एसे
ओम ओम
ओमफ्राय बिदिनो होनबाथ' थाम घन्टा लाखागोन बिदि
लागोन लागोन फुरा लागोन ओ ओ
होनमबाथ' गोजान जायोना
ओम ओम ओम गोजानानो जायो जानायालाय गोजानबाबो बेरायनायनो लुगैदोंमोन । मानसिफोर थांलाबायनायखाय र' लोगो ओ लोगोफोरजो लोगो मिलायबा थांनाय जानो हागौ र'
औ लोगोफोर मिलायबा बेरायफैदो खनसे ओम बेरायनांगौ माने सम सम एसे
औ ओम बेरायबासो गोसोफ्राबो एसे फ्रि थायो
बेरायनायानो देग्लाय नैबे बे बोसोराव बांद्राय बेरायनाय जायाखै आंबो खनसेल' बेरायनाय जादों । बे दाख्लै जाखिनि खनसे थांनाय
औ
बेल' जादों आरो माने दसेयावबो गैया बेरायनाय जाथ थाबै माने बे बोसोराव आरो
ओ आंबो गैया बहुद खम जायो माबानाया बेरायला बायनाया ओमफ्राय लोगोफोर दाख्लै लेंंहरब्रबला बायनानै थांनाय जादों आरो ओइथिं बङाइगाव थिं खोलाहा बेै हाजोआव
औ औ नाखाथि हाजोआव ना नाखाथि खाथियावबो गैया देग्लाय थांनाय जायाखै बे बोसोराव थांनाय जायाखै थांनाय बोसोराव सो थांनाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय देग्लाय गैया थांफेराखै खनसेबो ओरैनोथ' खनसेल' थांनाय जाखादों बावहायबो बारा गोबां खेब थांनाय जायाखै आरोना बहायबो
अ ओमफ्राय माबायाव थांनाय जादोंमोन मा होनो क'क्राझाराव बावखुंग्रियाव?
क'क्राझार बावखुंग्रियाव थांदोंमोन औ बे जाबाय बैसागु बर'नि फोरबोनि मोनसे फालिथाय फोरबो जाहैबाय ना
ओ ओ
बाव थांदोंमोन। थांनायालाय
थांनदोंमोन ने
औ मानसियाथ' बिराद जादों सोरबा सोरबा जाब्रबथायबो जादोंना थांदोंमोन ना
ओ थांदोंमोन आङो बिराद मानसि जायो ओ गरमबो जादोंमोन मानसि मानसिफ्राबो बिराद जेव जेव जाखादोंमोन
औ औ आरो सोरबा सोरबा थ' जाब्रबथायबो जादोंना
ओ आं फैफिननाय टाइमाव सासे आइजोखौ जाब्रबथाय जानानै बिदिनो मानसिफोर ज' ज' हमनानै दिखांनानै लाबोलायनाय नुदोंमोन आङो बेखौ मोनसे ए नुदों ओमफ्राय बाखि खोनानाय दंबावोमोन
औ बे बे आइजो सासेखौथ' बे आइजो सासेखौ जेब्ला जाब्रबथाय जाखांनानै गोजौनिफ्राय जेब्ला बे मा होनो सरखारि मानसिफोरा जेनेबा बे पुलिसफोराना बिसोरो लाबोबाय थाबा जों गाखोगासिनो दंमोन आरो होमबा जों गेजेर मोनहैबायमोन आरो गाखो लांनानै होमबा जाखांबाय आरो ओमफ्राय जानानै लाबोगासिनो आरो जाब्रबथाय जाखांनानै उनाव लाबोगासिनोमोन आरो जों थांबा मफ्राय बिनिफ्राय थ अ माखासेखौ मेगनजों नुनाय जायासै ओमफ्रायो मबाइलावबो नुनाय जादों आरो ना नआव फैखांनानै जायफोरो सासे से मानसि हौवामोन आरो बेयो आजि गोजौनि ओमफ्राय माने खारब्रेनानै गोलैदों आरोना दंफाङावबो नांलाय होननाय नुदों माथो
औ उम
आ
गोजौ
औ हाजोआबो गोजौना मेङो बिरादनो
आ
ओरैनो ओरैनो मानसि बुरजा गाखोनायजों माजों गरम जायोना आरो बिरादनो बिनि थाखायनो बिदि जायो
उम हागोन ना हाया हागोन ना हाया मोनहैलायथारदोंमोन आं बै गेजेर बारनानै
औ औ
हाला नामा ब्रा थाथ‌ निसै नामा बा बिदि सानलायलायथारदोंमोन ओमफ्रायो ए लोगोफोरा बोलायथारबायना थु गाखो थारनांगौ थारनांगौ होननानै आ फाय इदि दसे दसे जिरायबाय फ्लाबाय ओमफ्राय लासैनो थांथारदों आरो
औ औ जिखुनु गाखोजोबनो हाबायना
ए गाखोहैथारदों खिनिसिम ओमफाय बे खिनथु नोगोर लोंबोनाय जा
औ औ नोंथां दे बिदि बा दोनथनो सै होनबा ना।
औ जागोन जागोन दे ए ए आरो गोसोबा अर फैबावनो हागोन।
औ दायोहाय सानजौफुआव रायलायनसै।
आ जागोन आ दे दे दे उम उम